हेलौ नोंथां अ खुलुमबाय नोंथां
गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय
औ आंबो नोंथांसिम फिन गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बा बाउहरनाय थाबाय
औ ओमफ्राय नोंथाङा आंनो बे समाव ओ फन खालामनायनि आन्दोआव माबाफोर बाथ्रा सावरायनायनि गोनां दं
औ दङमोन नोंथां नोंथांजों आं मोनसे जोंनि बर'फोरनि ओ मा होनो हारिमुवारि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननासो फन खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा आंनो बर'नि जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना होनाय गोथौयै हायोबा
औ आं जेसे मिनथिगौ बेनि सायाव बे आं जेसेबां मिथिगौ बेखौनो आं नोंथांनिसिम फोरमायथिनिसै अब्ला जोंहा जोंनि बर'नि हारिमु होनोब्ला जोंहा मा ओ जोंनि ओ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो बेरखांफायोना नोंथां ओ मावनाय दांनायफोरा थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला आं गिबियावनो नोंथांनो जे जोंनि बर'नि दोरोङारि माखासे जे दामजु बेनि सोमोन्दै फोरमायथिनो सानग्रोदों जोंहा बर'नि माखासे दोरोङारि दामजु दङ जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा गंगोना जथा थरखा बे फोरखौ जोङो मा जोंनि दोरोङारि ओ मोसानाय हाबा फारियाव बा बैसागो मोसानाय बायदिसिनायाव बेफोरखो लानानै खुगा मेथाइ रोजाबनानै जोंहा रंजानाय आरो मोसानाय जायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा निजा दामजु दंखायो बा गावनि दामजु दंखायो बेजों लोगोसे जोंहा गाव सोरजिनाय बा जोंनि हारिजों सोरजिजानाय खुगा मेथाइ मेथाइफोर आरो मोसानाय आरो जोंहा मोसानायनि बा आदब खायदाफोर दोहा दंखायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो मोसानायनि बेलायाव बुङोबा जोंहा दावस्रि देलाय मोसानाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय खेराइ मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय सिख्रि सिख्ला मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बे बेफोर बायदि रोखोमनि मोसानाया जोंनियाव दं आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ थिग बेबायदिनो बेफोर मोसानायनि थाखाय जोंहा गानग्रा जोमग्राया माने जोंहा दख'नाखौनो गानो अब्लाबो माने बे गाननायनि एसे माबाया आलादा आलादा जायो आरोना नोंथां गाननायनि जि महर बेयो आलादा आलादा जायो मान मे समाव गुफुर गाननांगौ माबे समाव गोजा गाननांगौ बेफोरनि माने रोखा गियान दंखायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे जानाय लोंनायफोरबो जोंहा दोरोङारियाव दङ जेरैहाय जोङो खारै बे खारैया जोंनि बर'नि गुबै दोरोङारि ओंख्रियाव बाहागो लायोबा बिफाव लायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रि संनायाव खारै होनांगौ जेरैहाय ओ अनला ओंख्रिखौ मा मा जा जानाय होनबा जोङो दाउजों जानो हायो मुलाजों जानो हायो बेबायदिनो बारसि बिबार मैथ्रु बिबार औवा मेवाइ बेफोरजों जोंहा बे अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरोना नोंथां आरो जोंहा दंबावो सबायजों साम' बा सबायजों दाउ बेबो जोंहा सबाय ओंख्रियाबो जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि आरो जोंहा बे अनला आं सिगाङाव जि अनला ओंख्रि बुंनो बे अनला ओंख्रिखौ जोंहा बर'नि हाथासुनि खुरनायावबो गोनांथि जाथारो आरोना नोंथां औ ओमफ्राय बिब्दिनो जोंहा दङ नारजि जि बे नारजिखौबो जोंहा आलुजोंबा अमा बेदरफोरजों संनानै जानाय जायो आरो बे नारजि जोंहा बर'नि मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दं जे बे नारजि ओंख्रिखौ ओ जोंहा बे सारादु खुंनायाव संनानै जायोब्ला बे सारादु खुंजानाय मान बा थैना थांनाय मानसिजों जेबो सोमोन्दो गैला बेखौ जोंङो फोथायनानैहाय बेखौ खुं सारादु खुंनायाव बे नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो आरोना थिग बेबायदिनो नारजि ओंख्रिखौबो जोंहा मा फोथायनाय दंना बे सोरबा आलासि दुमसि फैयोब्ला बे नारजि ओंख्रिखौ बेनो संनानै जाहोनो हामा होननानै बुंनाय दं मानो होनोबा जोहा नारजि ओंख्रिया मोनसे सोमोन्दो गारलायनायनि नेरसोनथि होनना जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोदों जायनि जाहोनाव जोङो सोरबाफोर आसि दुमसि फैयोबा नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहो हरनाय जाया आरो थिग बेबायदिनो जोंहा नाफाम दं नाफामाबो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जामुं जेरैहाय जों नाफामा ओ जोंनिया नाफामखौ सङोब्ला माने साखाथि बाखाथिफोराव जोंहा नाफामनि जे मोदोमनाय गोथावथि बेयो सोरगिदिं मोदोमो हैयो आरोना नोंथां माने नाफामखौ जोङा संखोमानो हाया होनना जों बुंनो हायो। बेबायदिनो दङ जोंहा गाननाय जोमनायाव फैबाय गाननाय जोमनायनि बागै बुङोब्ला जोंहा मा ओ दखना थाबाय बिदिनो जोमग्रा थाबाय फास्रा थाबाय जोङा आरो हौवासाफोरनि थाखाय थागोन गामसा आर'नाइ गस्ला आर'नाइ फालि बेफोरखो जोंहा बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोराव जोङा ओ दखना बायदिसिनायाव जोङा बायदि रोखोमनि आगर एरनाय लायो जेरै फारौ मेगन, दावउराइ मेगन, दावउराइ, हाजो आगर, बिफां मिथिंगानि जिब-जुनारनि ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ आगर एरफबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। गोदोनि समावहाय जोंनि बर' आइजो फोरानो गावसोरनो बे गावसोरनि गानग्रा जोमग्रा बा हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा गासिखौ बो दानानै-लुनानै लानाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव इसे बेखौ सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जे जों हाथाय-बाजाराव बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनदों आरोना मानो होनोबा जोङा समनिबो आंखाल जाहैबाय ओ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे ओ मुवा-बेसादफोर दंबावो जेरै जोंहा हाबा-हुखा मावनाय बे हाबा-हुखा मावनायाबो जोंनि मोनसे दोरोङारि आव गोग्लैयो जेरै जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला मोसौजों हाल एवनाय जेरै मोसौजों हाल एवोबा जोंहा नांगोल जंगाल मै बेफोरखौ बाहायनानै जोङो हाल एवनाय जायोमोन, माइ गायनाय जायोमोन।
नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ दोरोङारिखौ इसे गारनानैहाय जोंहा मा ट्रेक्टर बा बिगियानारि आदबजों बेखौ मावनाय खौ जों नुनो मोनदो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि बर' सुबुंफोरा गाहायै मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थांना थायो। थिग बेबायदिनो जोंहा मा ओ आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो दाउ-अमा, जिब-जुनार फिसिनायजों गेजेरजों जोंहा जिउ खुंलांबाय थायो आरो। आरो आथिखालाव जोङा सोलोंथाइ फारसे एसे जौगानायलाय जोङा खायफा खायफा सुबुंफोरा साख्रि बाख्रि ओ मोनबाय बा साख्रि बाख्रि मावबाय आरो गावनि थांना थानाय लामाखौ दिहुनना लानो रोंबाय आरो। थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागौ नोंथां ओं जोंनि बर'आरि ओ मा होनो? आं हारिमुवारिनि सोमोन्दै बुङोब्ला जों बेखौनो मख'ग्रोनांगोन गिबियाव जोङा ओ गोबां ओ रोखोमनि बर' हारिमुवारिसो दोङो जे रै गाननाय-जोमनायफोराबो जोंनि बर' हारिनिसो बाहागो आरो नोंथां। ओ बेबिदिनो जानाय-लोंनायफोरखो नोंथाङा बुंलांखाबाय बेफोर जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनफा मोनफा हारिमुवारि बाहागो बेजों लोगोसे जोंहा दोङो ओ मोसानाय-मुसुरनाय बेफोरबो जाबाय जोंनि हारिमुवारि मोनफा मोनफा बाहागो आरो नोंथां। दा नोंथांनो ओ नोंथांनो फोरमाय जोंनि मोनसे ओ हारिमुवारि होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंग्रोनांगोन नोंथां। ओ मा होनो ओ हारिमुआव मोनसे हारियाव मोनसे हारिमु एबा ओ गैयाब्ला मा होनो ओ जेबो सिनायथियानो गैया नोङो नोंथां माने हारिमुवासो सुबुंनि मोनसे हारिनि मोनसे जाथिनि माने सिनायथिखौ रोखा रोखायै फोरमायोनो नोंथां बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव एबा मोनसे हारिनि थाखाय हारिमुवा मोनसे आयना बायदिनो बे हारिमुवानो ओ मा होनो सुबुंनि थांना थानाय आसार खान्थि ओ रायजो जानाय बेफोरनि गासैबो माबाखौनो बे हारिमुवारि गेजेरनि सोमोन्दैनो ओ मा होनो सिनायनानै मोनो आरो जेरै जोङो ओ सो मा होनो? ओ नखर दानाय एबा समाजारि खान्थि नेमखान्थि हारिमु होनना बुङोब्ला आरो दोङो गाननाय-जोमनाय जानाय-लोंनाय थांना थानाय जिउ राहा आखल आखु गासैबो गोलैयो हारिमुनिनो मोनफा मोनफा बाहागो आरो नोंथां बेखायनो बे हारिमुवाव बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जे हारिखौ सिनायथि होननानै बा ओ सिनायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जाय सुबुं जाय हारिनाव एबा जायखिना हारिमु एबा जेबो गैया बेफोर हारिमुवा दिनै मुलुगाव रावजोंबो सिनायजानो हाया नोंथां बेनिखायनो मा दिनैनि दिनखौ एबा नायोब्ला जों जाय हारिया एबा हारिसायाव राव हारिमु थुनलाइ ओ मा होनो मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो जानाय लोंनाय दोङो बेफोरजोंनो मोनसे हारि एबा जाथिया सिनाय हा सिनायजानाय जादों आरो नोंथां औ थिग बेबादिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो मा होनो जोंनि बर' आङो दा नोंथांनो फोरमायजोबगोन आरो जोंनि बर'फोर सोमोन्दै जोंनि बर'फोरा मोनसे गुबै हारिमु हारि गाननाय जोमनाय गासैवावबो दङ बेफोरनि थाखायनो दिनै जोंनि बर'आ मुलुग दरबारावबो सिनायजानायनि मोनसे ओ मा होनो ओ लामायाव फैदों आरो जेरै थांनाय बोसोरावसो जोङो बागुरुम्बा मोसानायजों जोङो मा होनो वाल्ड रेकड खालामनो हादों नङा होनबा नोंथां जि रोजा बा गुरुमबा मोसाखावरिफोरा मोसादों बे गुहाटिनि हुरुहजाय स्टेडियाम नेम एबा आसाम ए सि ए माने स्टेडियामाव आरो नोंथां बेयाव मोसानानै जोंनि बर'फोरखौ मुलुगनिनो सबसे समायनासिन मोसानाय एबा मोसाखावरि होननानै जोङो सिनायना मोनदों आरो नोंथां वाल जि जिनिनास रेकर्ड रेकडबो खालामदों आरो नोंथां बे जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया बेफोरबायदिनो मा होनो ओ जोंनि बर' बर'आ जोंनि हारिमुनि गावबा गाव जोंनि गाननाय जोमनाय दोरोङारि बेफोरनि थाखायनो दिनै बागुरुम्बा खेराइ मोसानायनि थाखायनो माने मुलुगाव सिनायजानाय सिनायजादों आरो नोंथां बेफोरबायदिनो बावो नोंथां बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जों गुबैयै जोंनि लोंनायाव गोग्लैयो जोंहा माइब्रा बिदै एबा माइब्रा रोसि होनना बुङो आरो नोंथां बेफोरनि थाखायबो मा जोंहा ओ दिनै जि आइ तेक मोननो हादों बेफोरो बेफोरनि थाखायबो जों दिनै भारताव भारत हादरा सिनाय हादों बे ओ जौ बिदैया सोरनि होनबा जोङो थोंजोङै मिथिनो मोनो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि जामु एबा लोंमु होननानै नङा होमबा नोंथां आरो दोंबावो जोंना ओ ओंख्रि जानाय ओंख्रि होनना बुङोबा जों अनला ओंख्रियाबो जाबाय जोंहा जि आइ टेक मोनदों दिनै सि आइ टेक जों जोङो बे अनला ओंख्रिया सोरनि होनना बुंना बुंनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना सोरबा सार्च खालामना नायोबा जों थोंजोङै बर' हारिनि बर' बड'सफोरनि मोनसे जामु एबा ओंख्रि होननानै जोङो थोंजोङै नुनो मोनो आरो बेखायनो दिनै बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मा जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हादों आरो नोंथां आरो दोंबाव जोंहा नारजि ओंख्रि जेरै नारजिजों अमा बेबोथ' जोंनि मोनसे दोरोङारि जा जामु एबा ओंख्रि बेफोरखौबो जोङो जानानै दिनैनो जों सिनाय मोनदों आरो जोंहा जेरै ओ मा होनो हारिमुवारि खान्थियाव जोंना जेरै खाम जथा सिफुंफोरनिफ्रायबो जों दिनै सिनाय सिनायजादों मुलुगाव एबा ओ जोंनि भारत हादराव बर'फोरनि मोनसे दामजु होननानै बेफोर गैयामोनब्ला जों दिनै बर'फोरा बर' होननानै सिनायजानाय नङा बेफोरनि थाखायनो दिनै जों बड' सुबुंफोरा ओ मा होनो ओ मुलुग दरबाराव सिनायजादों बयजोंबो मिथिजादों आरो नोंथां बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ मोसानो थाङो जेरै भियेतनाम थाइलेण्ड सिंगापुर ओ दुबाइ आमेरिकाफोरावबो गोबां मोसाखानानै मा होनो जोंनि बर' हारिमुनि नेरसोन थिखौ दिन्थिबोनायखौ जोङो ओ ससियेल मिडिया खौरां बिलाइ रादाब बिलायाव जोङो फरायनानै मोनो नोंथां जै दिनै जोङो जोंहा बर' ओ आलादा बेफोरबायदि हारिमु गैयाब्ला जों दिनै मा होनो बर' हारि होननानै सिनाय जानाय नंला मोननो बै फोर हारिमुनि थाखायनो जोंहा दिनै बर' होननानै सिनायजानो जानो मोनदों आरो मुलुगाव नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समाव जाना फैबाय एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां। खोमावबो जाबाय आसा खालामो इयुनाव फिन बेफोरबायदि सावरायनो मोनबावगोन होननानै नोंथां।
गोजोनथों।